खोनादों ना? औ नोंथाङा दायो फ्रिमोन नामा एसे सावरायलायनो थाखाय?
औ दाथ' दसे समनि थाखाय फ्रि आङो सावरायजागोन
औ नोंथाङा फ्रिबाथ' होनबा आं माने मोनसे टपिक लानानानै फैदोंमोन आरो जेखौ जों सानदों माने एसे गोथौयै सावरायलायनो होननानै दा नोंथाङाबो मा होनो?
औ दा दसे समथ' सावरायजागोन आंबो माने सावरायनो गोसो जादों आंबो बिथांजों
औ दा टपिकनो जाहैबाय जेनेबा जों जिब जुनार दावउसेन दाउला बेफोरनि सायाव सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो होमबा आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायहरग्रोनो नामा जेनेबा
औ दस फन लानानै हरलै आंनैसोआव
औ आं नोंनि सिगाङाव एसे दाउसिन दाउलाफोरनि सायाव फोरमायनो होननानै सानदों आरो जेनेबा जों दाउसिन दाउला ना दाउसिन दाउला होननानै खोनानाय लोगो जों मा बुजियो दउ दाउसिन दाउलानाव मा थायो? गांखं होननाय थायो। जे जों बेलेग जुनाराव नुवा बिसोरनाव गांखं गां थायो जे जों बिसोर बिरनो हायो मानोना बिसोरनि मोनसे बे स्पेसिलिटि बिसोरना खुगाया बेलेग जायो बा बिदिनो खुंगुर गोनां थागोन दा बिदिनो बेलेग बेलेग दाउ थायो। जेरै हमनानै ला जोङो फिजाथाव दाउबो थायो जेरै जोंहा माबा थायो जोंनिनो फिसिग्रा जों दाउ जेराव जों लकेल दाउ थायो। बा बिदिनो बयलारफोर जेखौ जों माने फिनानै जों माने फाननोबो हायो बा रांफोर आरजिनोबो हायो बिदिनो दावदैफोर दैहैनानै मानानै दा आरो फिसिजाथाव' दङ' जेरै जोङो सैमाफोर फिसियो नङा होमबा बेफोरबायदिनो दाउफोर फिसिग्राफोर दङ' जेरै हमनानै ला जोंहा बाथ' दङ' जेनेबा दाउस्रिफोरखौ फियो खायफा खायफा नाथाय खम नुनाय मोनो। बिसोर माने फिजाथाव आरो बेफोर दाउफोरा आरो जोंहा माने दाउफोरनि माने मोनसे जों गुन होननानै बुङोना बेफोर माने गावसोरनिनो सायाव थाखायो आरो जेरै हमनानै ला जों दैयाव थाग्रा दाउ दैयाव थाग्रा दाउनाव जों मा नुनो मोनो? बिसिना हमनानै ला जों हांसोफोरखौ हमसै बिसना आथिंफोरा जों हायाव थाग्रा बे जों लकेल दाउफोर बेफोरजों मिलाया बिसिना माने आथिङा माने जेरै मा होनोमोनलाय लकेल दाउफोरना आथिङा सिदा दा ख्रेब ख्रेब थागोन। गोरा गोरा नाथाय हांसोफोरना बिदि नङा बिसिना माने खोबजोबनाय बायदि जायो आथिंफोराहाय। माने सानस्रिनो थाखोय ना?
औ ओमफ्राय दैयाव थाग्रा दाउफोरखौ जोङो बिरनायखौ जों नुनो मोना बारा। बिरबाबो जेनेबा एसे एनै गोजौ नाथाय गोजौथार बिरनो हाया जेरे हमना ओ हांसोफोराहाय ओ बिसोर दैयाव सानस्रिनो हागोन नाथाय बिसोरो गोजौ बिरनो हाया बेफोरबायदि आरो। दा बिदिनो औ ओमफ्राय हमनानै ला आरो हायाव थाग्रा माखासे दाउफोर दङ' जेरै हमना ला जों खोनानो मोना जों लेखाफोराव मोन्दों जानांगौ बे अस्थ्रिस होननानै बुङो। अस्थ्रिसखौ जों मानो थाखाय खोनायो माने मोनथियो बे बिराद गोसा खारनो हायो होननानै जों मिथिनो मोनो बे दाउखौहाय। दा बे मानो गोसा खारनो हायो होनबा बेना बे दाउआ बिराद गिदिर जायो। आरो बिनि आथिंफोरा बिराद गोरा गिदिर गिदिर जाथार माने खारनो थाखाय जेरै जों मानसिफोरना खारनो थाखाय आथिं गिदिर गिदिर जायो बेफोरबायदिनो अस्थ्रिसफोरनाबो माने आथिङा गिदिर गिदिर जायो माने खारनो थाखाय आरो खोनानाय बायदि जेब्ला अस्थ्रिसफोरनि दाउदै ना जे दावदै दैयो बिसोरो बेबो गोबां गिदिर जायो बेलेग दाउफोरनि जों दावदैजों रुजुयोब्ला बिदिनो आरो नोंथां ओमफ्राय जोंहा दंफाङाव दंफांफोराव थाग्रा दाउफोर थायो गोबांनो जाय दंफांफोरावल' थानानै बिरो ओमफ्राय हायाव बाया बिदिनो गोबां दं'जेरै हमनानै ला जोंहा मा होनोमोनलाय ओ मा होनोमोनलाय बे सखाफोर बेफोर माबा माबि बिसोरो माने मा दंफाङावनो बासा बानायनानै थायो दा जोंनि बे लकेल दाउ बेफोरजों जाव जोंसो बासा बानायनानै होनांगौ जायो नाथाय बेफोरबायदि जों स'खा माबा माबि दावउसिन बिसिनि थाखाय जों बासा बान्नानै होनांगौ जानाङा। मा गावसोरनो गावसिनि निजेनि थाखाय बानायनानै लायो बिसोरो गिदिंथिंगोन बिरनानै बिरथिंनानै गावसोरनि थाखाय बासा मोनसे खुङो बेयावनो बिसोरो गावसोरनि
जोलै बारायगोन आरो बिदिनो आरो नोंथां।
ओ दाउसिन दाउला होनबाबो सबबो जोंना एखे रोखोम जाया नोंथां जेरै हमनानै ला जोंहा खायसे दाउसेन दाउलाफोरा बिदिनो हाग्रा बुग्रा जानानै थांना थायो नाथाय खायसेफोरा मा बिसोरनो बेदर नांगौ जायो। जाय गावसिनि गावसिनि जिब जुनारखौ जाय जायो जोंहा जाग्राफ्राथ' जोंहा दङ' जोंना ल दावफोराबो बिदिनो हाग्राबो जानाबो थांनानै थानो हायो नाथाय बिसोरबो जायो जेरै खानस्रि खेनला बिदिफोरखौबो जायो नाथाय बिसोर थांनानै थानो हायो बिदिफोरजोंनो। नाथाय जोंहा माखासे दाउ दंना जाय जेरै हमना ला जोंहा सिला दङ आरो जों माबायावहाय मा होनोमोनलाय बे सिला होनो ओमफ्राय बे हांसो सिलारिबो होननानै बुङो औ हांसो सिलारि बेफोरो बेफोर माने बेदरााखायनांगौ जायो बिसोरनो बिसोरो बेलेग दाउखौनो जागोन नङाबा बिसोरो बिसोरबो जागोन खानस्रि खनला बा जिबौफोरखौबो जायो बिसोरो बिदिनो आरो माने बिसोरबो जिब जुनार जायो नाथाय बिसोरो हाग्रा बुग्रा जानानै थांनानै थानो हाया आरो दा जों बेयावबो मोनसे जों फारागथिखौ नायनो हायो बे हाग्रा बुग्रा जाग्रा ओमफ्राय जिब जुनार जाग्रानि माने जों खुगाफोरखौ नायोब्लाना बे जिब जुनार जाग्राफोरनि खुगा आथिं बेफोरो माने बिराद गोख्रों जायो जों सिलानि खुगाखौ नुयोना एखे माने माने भिु वाइसना एखे पइन्टेड जायो माने ओमफ्राय गोरा जायो ओमफ्राय जोङो
औ।
मा होनोमोनलाय हाग्रा बुरजा जाग्रा बे दाउफोरनिखौ नायोबा थबां बिदि गोख्रों जाया आथिं गाखांखंफोराबो माने गुरैयैनो थायो नाथाय जों सिलाफोरनिया गोबां माने गोरा जायो आरो बिसोर बिरनायाबो बिराद गोजौ गोजौ बिरो गोजौआव इसोर बिरनानै माने गिदिंथिङो माने मोनसे जायगायावनो राउन्ड गिदिङो ओमफ्राय गावसोर बिदिनो माने माने खाजाखौ नागिरो आरो बिसोरो मानो होनबा
औ।
इसोरनि जे मेगन सिलाफोरनि मेगन सिलाफोरनि मेगना माने बिराद गोख्रों जायो आर ना नोंथां गोजौनि बेफ्रायनो सिनायहरखायो गाहायावहाय मा दं मा गैया बिसोरो ओमफ्राय बेयावनो गावसोरो माने जाग्रा मुवाफोरखौ बिदिनो नागिरनो हायो आरो बिदिनो गोजौनिफ्रायनो बिरै बिरै दा नोंथां बिदिनो थायो थानाया आरो गोबां गोबां जों दाउसिन दाउलाफोरा बिदिनि थाखायल' नङा आं बिसोरनिखौ माने जेनेबा बिसिोरनि एसेनै माबायाव खामानि होयो बेफोरखौ खोन्थाबाय जों दाावसिन दाउलाखौ नाथाय जों बासायनोबो नांगोन बिदिनो आरो गोबां खोथाया दङ ओ। ओमफ्राय आं बुंबाय थाबाल' जाला नोंथांनिफ्रायबो आं एसे खोनानो लगैदोंमोन आरो जिब जुनारनिस
औ। दा बिथाङा जि आंनि सिगाङावहाय दाउसिन दाउलानि खोथाखौ मोजाङै फोरमानो होनोबाय अबे दाउआ माबायदिबा मा खालायो बा मा जानानै थायो बेफोरखौ मोजाङैनो फोरमायबा आंबो दा मिथिनो मोनबाया मिथिनानै आंबो गोजनाय गोजोननाय मोनबाय जे आंबोबे अबेखा दाउ खौ मिथियामोनबा नों बिथाङा फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय आं बुहुद गोजोननाय थादों आरो आं माने बेखौनोबो मोनदोंना माने जिब जुनारनि सायावबोथ' जोङो जिब जुनारखौ जोङो हायाव नुनो मोनो बांसिन नुो माने बांसिन बांसिनानो हायाव थायो आरो जेरै दाउसिन दावउलाफोर दावउला बिरनानै बा दंफां सायाव थायो बिदि आरो जेरै उम। जिब जुनारथ' हायावनो थागोन थाबायथिंगोन बा खारगोन बिदिनो थायो ओमफ्राय बे जिब जुनार मोननै टाइमनो दङ जेरै जों न'आव फियो माखासेखौ ओमफ्राय जेरै माखासेयाहाय हाग्रा बंग्रा थायो बा बिदिनो न'आव फि फि जानाय नङा बिसोरो मानसि मानसिजों लोगो जायाबा मानसिजों बिदिनो नायनो हालायि जायो आरो जै मोसाफोरााथ' नों मानसिखौ नुबाथ' बे ओ-होसोगोन बा जानो होसोगोन बेफोरबायदि माने जों बेफोरखौथ फिसिनो हाया आरो जों फिनो हायो होनबा जोङो मोसौ बा जों सैमा फोरबो फिनो हायो जायनोखि जों समान बा समान मिलायन थानो हायो बा जोंजों जोंनि न मोनसेयावनो थाया थागोन बा जों जेराव थायो जों जेखौ जायो जों बेफोरखौनो जाहोनो हागोन जेरैओ- सैमा बा मावजि बिदिफोरनो आरो मोसौफोरनो जों गांसो होयो जेरै जों रेगुलार जों बिसनो दै दौहैगोन बा जोङो हम गांसो जेराव गांसो मोजां इयावहाय जोङो जानो थाखाय लांगोन। बेफोर बायदि गोबां माने आरो जोंथ माने जिब जुनारखौ जों बा सायनो नाजानांगौ मानो होनबा जों अबा अबा जिब जुनार जिब जुनारा गोमानो हमबाय बा खमायलांबाय। बेफोरनि थाखाय जेरै हमना ला जोङो जोंनि जायियावनो जोङो मोनसे बिराद माने ओ-सिनायजाथाव जुनार दङ जायनिखौ जोङो औ। गान्दा गान्दा होनोना माने जोङो बेखौहाय। खम नुसोयो मानो होनबा बेखौ अबेबा जायगाल‌ नुयो जोङो बेखौ जानला मोनला नुनो थांला जेरै खौ जोङो काजिरङाल नुनो मोनो। आरो गुबुन जायगायाव मासे मानैे इदिनो संखिया खम। होमबाबो जों नुनो मोनो आरो नाथाय। बेखौ जों मानसिफोरा बेखौ नायनो फैयो गोजाननिफ्राय नायनो फैयो जाहाथे जोंनि। जोंनि जो बिराद माने नामजाथाव। ओ सिनायजाथाव जुनाद आरो बेफोरबायदि माने गोबां जिब जुनार दं जिब जुन जिब जुनार माने जों। ओ बुंनो थाङोबा मोनसे रोखोमनिल जाया गोबां रोखोमनि जेरै अबेबा जिब जुनारा फिसा सासेन जागोन अबेबा जिब जुनारहाय गिदिर फिसासिन जागोन जेरै। ओ-हमना ला जोंनि दा बे जोंनि बुहुमाव जोङो बांसिन ओ जि गिदिर जुनार होनोबा जों बेखौ दै दैयाव थानायखौ नुयो दैयाव जि जुनाद मासे दङ बेखौ जोङो। मिथिनायावो बांसिन गिदिर होननानै जायनिखि नामा जाबाय। जोंङो ब्लुवेल होनोना जों बेखौ बिराद गिदिर माने जोंनि नजोंबो ननि जों जेरै न फिसा फिसा ना ना बिदि जों नुयो लुयो। बेफोरनिख्रुइ बांसिन गिदिर जायो माने इयो बेखौनो माने साइसआ बिराद गिदिर आरो जों इफोरखौ खम नुयो। बेफोरखौ मायाव नुयो हबा जोङो सागर दै गिदिर गिदिर सागर जायनिखि माने गुवार जायगा बेफोराव नुनो मोनो गोथौ जायगा बेफोर गोथौ दै बेफोर जायगायाव नुनो मोनो आरो। जों ओमफ्राय बे जानाय मोनला नुवा जोंनि दै फिसा फिसौ जोंनि बे ओ मा होनोमोनलाय दैमाफोराव जों नुवा इदिखौ। आरो इनि सायावनो जोङो जिब जुनार दोनो एम्फौ एनलाबो दं थायो जायनिखि बिराद फिसा जों। ओ मोस्रोम होन खैजिमा होन जि बांसिन फिसा फिसा। साइस थायो बेफोरखौ जों नुनो हाया खिन्थु मोस्रोमाबो मोनसे ओ मो माबा मोनसे जुनारसे सुनारनो हायो जुनादाव थाङो जायनोखि बेहाबो जिउ दं बा बियोहाय ओ गावनिख्रुइ बे मोस्रोमा गावनिख्रुइ बांसिन माने ओ सय गुना बांसिन गिलिरसिन थिखोनो हायो आरो। गावनि अजनाहाय सेरसे बा इयो गावनि अजननि बारा ओ सय किजिखौ बे थिखोनो हागोन आं माने ओ बिथांनिसिम बे एखौ माने एजाम्फोलसो होनो मोस्रोमफोराथ बारा गिदिर गिदिर जाया फिसा फिसासो जाखायो जों सबबो मिथिखायो आरो बेफोर ओ बेफोर माने दैफ्राव गोजावलाबायो। बा दैफोराव सानस्रिनानै बारलाबायनो हायो बेफोरबायदि गोबां माने ओ सब सब जुनारानो एखे जाया आरो जों ओ मोननै जिब जुनार दंङ ओ होननो सानो जायनिख्रुइ ओ दावराय दावउरायना दावरायथ' जुनाद दावबो गोलैया माने बियो दाउसेनावसो गोलैयो मानो होनबा जोंङो बिराद समायनानि थाखाय जों ओ मिथिनो हायो आरो जोंनि जोंनि इण्डियानि नेसनेल भार्क होननानै जों मिथियो माने जोंनि ओ इण्डियाआव जों बेखौ मान होहोयो माने मानिनानै लायो आरो जोंनि ओ इणडियानि होननानै
औ
आरो बिदिनो गोबां दं जों बुंबाय थाबाथ' ओ खालामबाय थायो खोथाया आरो बिनिखायथ' जोंङो जिब जुनारखौ जों मानोथार बासायनांगौ जाहाथे जोंनि बे बुहुमावबो मिलायनानै थानाय बा जों अबेबा जिब जुनार थायोबा हाग्रा बंगायाबो मोजाङै थायो मानो होनबा जोंङो जिब जुनार थाखाय जोंङो हाग्रा बंग्राखौनो सिफायनाय जाया मानो थाखाय बिसोरखौबो जों दोननो थाखाय जायगा दोननांगौ बासे थानो थाखाय जायगा थांनांगौ जाहाथे मिलायना थायो ओ मानसिजों बा जिब जुनारजों बिदिनो समान इक' सिस्टेमा बेलेन्स जायो माने जों जायनिखिनि जों इंराजियाव इक' सिस्टेम होनो ना बे बेलेन्स थायो माने जुन जुनाराबो थानांगौ मानसियाबो थानांगौ माने होमबासो जों बेलेन्स जायो माने जों अनलि मानसिल' थायोबा जोंङो मिलाया माने बेलेन्सा मिलाया ओ बिदिनो माने जिब जुनार थायोबा जोंङो हाग्रा बंग्राखौ इसोर जायो जोंथ' जाया नालाय इसेनि थ एसे जायो नालाय बेफोर मिलायो माने जों से हाग्रा बंग्राखौ जासिगोन होमबा हाग्रा बंग्रायाबो ग्रोब ग्रोब मिलायबाय थायो आरो बांद्रायबो जाला खमबो जाला बिदिनो नाथाय आं बिथांनिसिम बेखौनो फोरमायबाय